औ खोनादों ओ मोजाङानो।
अ नोंथाङा फ्रि दङ?
औ फ्रि दं।
ओ जों दा ओ गामि ओनसोलनि बागै एसे सावरायनोसै नङा होमबा?
औ औ।
गामिनि गामिनि थासारिनि बागै एसे दा माबायदि बोथोर सलिबाय दङ माबायदि गामिनि हाल साल बेफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै। दा आङो नोंथांनि सिगाङाव अ दे होनलाय।
दा थासारियाथ' जाबाय माइ गायनायनि बिदिनो हालौनाय मानाय खोथिया फुनायनि आरो दा जोंनिथिं खोथिया फोजेनबाय
औ औ
खोथिया फोनानै दा माने एसे गोजौ गोजौ जाजेनबाय आरोना
औ औ
औ बे इदिनो खोथिया लावनो सप्ता थामसिम जेनबा सप्तासेनि उनावहाय खोथिया जाब गोरा जाबाथाय खोथिया फुसिगोन आरो। बेनि उनावहाय ओ बिदिनो खोथिया फुखांनायनि उनाव बिदिनो खोथिया फुनो माने गामि एरियानथ' हाजिरा लायोना
औ औ
आरो हाजिरा थाङो हाजिरा फैयो बिदिनो आलि दानो आलि खोयो बिदिनो बायदिसि ना आरो माइ गायखांनाय माइ गायखांनायनि उनाव इदिनो जों नुनो मोनो ओ लास्ट माने लास्ट बाथाय बिदिनो जों माने सावरि होनो ना
औ औ औ
जों बेखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ ओ जोंनिथिंजायबो दङ बेबायदिनो थासारिया सोलिबाय दङ दासान्दि बोथोराबो एसे मोजां नालाय बोथोराबो एसां आ सान्दुंनिबो थां थां सान्दुं नङा माइ गायनो थाखायबो आइजोफोरनि थाखाय एसे मोजाङानो जानानै दङ बोथोरा। आरो जायबा दुब्लि फोथाराव दा आलि हालेवगासिनो दङ बेफोरबायदि ह मानसिफोरनि थाखायबो बोथोरा एसे मोजाङैनो जाना दङ हरनि समाव एसे अखा हायो नाथाय साननि समाव ओ एसे बुस्रांनानै सान्दुंआ एसे थायो थेवब्लाबो मिलौदो मोजां आरो माने माइ साइ गायनो जेबो उ सुबिदा जाया दासान्दि गामि ओनसोलाव जोंनि बे ओनसोलाव दैनिबो एसे गोनांथि जानाय नुनो मोनाखै आबाद फोथाराव एसे बेबायदिनो मोजां थासारिया सोलिगासिनो दङ।
औ औ
दाथ' अ खोथिया फुनायनि सम नालाय नोंथाङा होननाय बायदिनो बेबायदिनो अ खोथिया फुगासिनो दङ ओ गामिनि बे जायबा खोथिया फु फुग्रा बिसोरो आरो गामियाव दा ओ माइ गायनायाव बेस्थ जानानै दङ गासैबो सब गासिबो नङा जेनेबा जाय हा हा हु दङ बे फोरो माने बेयाव बिजि जानानै दङ जायबा हा हु गैजाया बिसोर माने गावनि बिजनेसखौ सालायलांगासिनो दङ आरो
औ औ औ नंगौ
ओनसोलाव औ दासान्दिथ ओनसोलाव गोबांङानो दा थासारियाथ‌ सबनिबो गासिबो नखरनियानो ओ एखे एखे जाया नङा एखे जाया नङा होनबा ओ बेबायदि बिदिनो ओ सोरबा सोरबा दखान होयो हाथाय बाजाराव ओ मैगं दखान ओ साह दखान एबा दानिथ बर आइजोफोरा ओ सि दखानबो होयो नालाय बे माने ओ गावनि थासारिखौ गावनि नखरनि गोनांथिखौ सुफुङो। थाखाय दा गावनि गथ गथायनि गोनांथि एबा फरायनाय लिरनाय लेखा बहि बेफोरबायदि नांगौ नालाय बेफोरखौ माने ओ बे बेफोरनिफ्रायनो माने ओ रां खामायनानै गथफोरनो गावनि गोनांथिखौ सुफुंहोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदिनो आरो आथिखालनि जोंनि ओनसोलनि आइजोफोराबो माने ओ गावगायनि हौवानि हौवानि सायाव माने दिपेन्ड जानानै थानाय खौ नुनो मोनला माने ओ गावायनि ओ गोनांथिखौ खुंनो थाखाय माने गाव गायनो खामायनायखौ ओ रां रुफा खामायनाय एबा हाथाय बाजाराव मैगं फाननाय एबा गावनि गोनांथिखौ सुफुंनाय बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो
औ
नोंथां नोंथांमोननि थासारियाव जेनेबा ओ आइजोफोरा एबा गामि ओनसोलनि ओ बेफोरबायदि बिजनेसाव हाबनाय ओ सुबुंफोर जेनेबा थासारियाव माबायदि सोलिबायदोंङो
औ जोंनि ओनसोलाव बो बिदिखौ जों नुनो मोनो ओ जोंनि खाथि खालायावनो बिदिनो माने हौवानि खामायनायखौ माने दिपेन्ड खालामालासिनो गावसोरनो माने हिन्जावफोरा आरजिनाय ओ जेनेबा बिदिनो मैगं-थाइगं गायनानै हाजिरा मावनानै जेनेबा गथफोरखौ फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ औ औ
गोबां बिदिनो बिजनेस मैगं-थाइगं फाननाय गायनायफ्राव बिराद आखा फाखा जों जोंनि आइजोफोरखौ जों नुनो मोनदों
औ औ औ
नोंथाङा औ नों नोंथाङा माने गामि एरियाव थानानै माबायदि मोनो आरो माबायदि
औ ओ दासान्दिथ' आङो ओ मोनसे गामिनि गेजेरावनो दङ नालाय गामियावनो थायो आंबो ओमफ्राय गामि ओनसोलावथ' नेसार नेसारेल होनना बुङोबाथ' बिफां लाइफां ओ दाउ दाउसिन दाउलानि ओ गाबनाय आरो थासारि ओ थासारि बिलाइनि गोथां गाब बेफोरबायदि आरो माने ओ जोंबो ओ बहुद गोजोननाय मोनो जेनेबा ओ पलिुसन जेबोओ जेनेबा ओ धुला बाला बेफोरबायदिनिफ्राय जों बारग'नो हायो गामि ओनसोलाव आरो नेचारेल नालाय ओ एस कम्पेयार टु भिलेज माने सिटि बेफोरबायदि नङा बेयाव जोबोद गोजोननाय दङ गामिनि ओ सुबुंफोरजों लायनाय रायज्लायनाय एबा खौसेथि बेफोरबायदि जौगानाय आरो गामियाव ओ बायदि रंजा बाजाफोरबोबो सोलिबाय थायो नालाय नङा होमबा बैसागो ओ बैसागो काथिगासा बेफोरबायदि फोरबो फोरबो जोङो दिवालि हलि बेफोर फोरबोखौ गामियावबो ओ गामियाव बो जेनेबा सेलिब्रेसन खालामो होननानै जोङो गावगायनो बेफोरखौ फालिबोबाय थायो आरोना ओमफ्राय दासान्दिथ' गामि ओनसोलाव होनबा गोजोन सिटि लाइफनिफ्राय बेयाव गोजोन सिन आं गावखौ फिल मोनो आरो औ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा ओ गामियाव ओ ओ सोरबा ओ दखान गला एबा उम मैगं फाननाय बेफोरबायदि ओ थासारिया जौगाबाय नङा होमबा औ जेनेबा ओ गामियाव आइजोफोर एबा ओ हौवायानो जा गासिबो माने ओ ओरैनो थानाय नुनो मोन ओ नुनो मोना आरोना
औ औ
औ ओमफ्रायथ' दासान्दि ओ गामियावथ' गोबाङानो जेनेबा गासिबो न'खरानो एखे नङा सोरहाबा साख्रि दङ सोरहाबा एसे गोरिब एसे सोरहाबा एसे मिडिल क्लास थेवब्लाबो गामि ओनसोलाव माने ओ गासिबो खौसेथियै मिलायना थानायखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होमबा? औ ओ माने गाव गायखौ जेनेबा उन्दैखौ उन्दैखौ गिदिरा सनमान होयो गिदिरा उन्दैखौ सनमान होयो। माने रावखौबो रावखौबो राव ओ हेवसाना आरो रोना गामियाव।
उम।
बेफो- बेफोरबायदिनो ओ आं बुङोब्ला आरो गामि ओनसोलाव ओ सिटि लाइफनिफ्राय एसे गोजोनसिन मोनो आरो।
औ-औ।
मोजां नाङो। जेनेबा जोंबो जे गामियाव थानानै ओ उदां गिदिङो लोगोफोरजों एबा खेला गेलेयो बेबायदिनो ओ फिल - फिलाव थांनानै ओ लोगोफोरजों रायज्लाय लायो। एसे मोजां मोनो आरो गाव बायदि गावबायखो एसे गोजोननाय मोनो।
आं
औ नोंथाङा एसे से ओ गामियाव थानानै माबोरै मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
ओ आं थ' गामियाव थानानै जोबोद मोजां मोनो। माने होनोब्ला जोङो बिराद रंजानो हायो जों गामियाव जेनेबा टाउन एरिया बायदि नङा जेनेबा जोंनि गामिफ्राव जेनेबा फिल्ड फोर दङ' जों बेयावहाय बिदिनो फुटबल जा भलिबल जा जोङो ओ‌ जोङो बिदिनो टाइम लानानै जोङो माने गेलेनो हायो आरो बिदिनो उ जोङो दैलां बोथोराव जोंनो ओ ना हमनाय
औ औ औ।
औ बेफोरखौ औ माने इन्ट्रेस्ट मोनो आरो
औ औ उ उ बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बे दो जोंबो एसे दैबानाफोर जाब्ला ना ह'मो ओ सेन सायो औ जोंनि ओ न'ख'फ्राबो बेबायदिनो ना हमनाय ओ दैयाव दु सानस्रिनाय बेफोरखौबो जों मोजां मोनो आरो गामियाव थानानै जेनेबा खेला गेलेनाय लोगोफोरजों ओमफ्राय बिदिनो जोंबोब फुटबल भलिबल आरो एबा क्रिकेट बेफोरखौनो गेलेलाबायो गामियाव थानानै माने ओ देहायाबो एसे बेफोरनि एक्स साइसबो जायो होमबा नङा? बेलासि बेलासि जोङो ओ गावगायखौ दा फिट एबा हेल्डि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि एक्सारसाइसखौ जों गामियाव थानानै खालामनो हायो आरोना। जे ओ ओनसोल फोरनि सिटि फोरनि बायदि जेनेबा जोङो गावनि हेल्थखौ ओ एक्सारसाइसथ खालामनो थाखाय जेनेबा जिम बेफोरबायदि जिम जेनेबा बेफोरबायदि माने एक्सट्रा ओ खामानिफोरखौ जोङो मावनो नाङा आरो जोंनिया गामियाव थानानैनो जेनेबा औ उदां गिदिंनानैनो जोंबा एक्सारसाइस खालामनानै खारथिंनानै मब बा ओ इदिनो खेला दुला गेलेनानै जों जेनेबा गावनि देहाखौ फिट खालामनाय जायो आरो नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो गामियाव थानानैथ' आरो गासिबो बिदिनो आरोना
उ। नोंथां होनोमबा दोनथ'सै नामा?
दे दे दे। गोजोननाय थाबाय दे। उ।